लौ
हेल' माथो खोनायाबो?
जाबाय थ दासो। खोनाबाय
हेलौ
मा खालामदों?
हेल' खालामाखै जेबो होनदों नेट नांङाखै नोंना माबायाव हो
ए नंगौदां खोमायाव होखादोंब्रा। औ
हा? खोनायालै जाखांबाय
मा ओंख्रिमोन? दिनैलाय दिनै मा ओंख्रिमोन?
ओंख्रिया दालि ओमफ्राय आलु एवनाय।
उम
बानलु गोरान बाथोन।
बाबरे अखा हागासिनो जोंनिथिं
अखाया ओरैबो हादों। हागासिनोखा अखायालाय।
उम
मा होनदो?
औ टिउसनावनो दोनलांङासै आं दिनै अखा हानायखाय।
ए
लेमसाखौ।
उम
माइ गायनो फैला न'आव
आं थांङालै
आलि खोनो
उमहो आं थांङा
अलसिया
त्रिस थारिखआवसो थांनो मोनोबा बिनिफ्रायनो
एक्जामा माला जोबगोन?
थारतियाव
उम
माइ माबाबाय आरो दानो गायबाय ।
दुब्लियाव थांगासिनो दंना थामायनि दा सोरनावबासो माबादों नामाथाय? औ गायथ'वाखै खोमालै नोंस्रा आमथिसुवा जोबबासो। गोनद सोरनावबासो गायहैदों खोनादों।
आमथिसुवाया दाख्लि जोबाखै?
जोबनो आमथिसुवायानो गाबोनसो खोमा।
ए आं दज दाख्लै बादि जोब्बाय होनना बुङोमोन।
जोबा दा मोनानिफायसो नांगोनदां।
खान्थाल फिथाइ जायहैनांगौलै न'आव थांनानै।
सोरनाव दं खान्थालानो आंबो दाबो मोनजानायबावाखै दाख्लै लाबोनाय। क'क्राझारनिफ्राय लाबोनायखौल' मोनजादों मोनसे। सोनाबालाय जानो दंखोमा। नागिरबा मोनजागोन।
थांबाथाय जाहैखानोसैबो
थाइजौ दङ थाइजौआ सिरिलाजोबबायसो।
आं दाखालि जाबोनो हायोमोन ना गोथांखौ‌। ओमफ्राय मुलि जानाय गोसो जाबोखायाखै आं
जै हायाव सिरिबाथाय माबा गेसाव एम्फौ सुयो बिफाङावनो थानायखौ हाननानै जाबासो एसे मोजां मोनजायो मोनफ्लेथारनाया एम्फौ जायो नोंसिना दंना गैलामोनथाय दैख'रनिया थांबाबो नायस'ना थांनायबो जाखायाखै दामानि दाख्लैल' खनसो थांदों। नोसिनाथ' जाजाखाया गेसावबासो।
आंनो मोनजाबोआखै।
जोंना गोथावमोन ना थाइजौवा
सानजाना ना दय कल खाथिना?
दैखरनालाय गैला बायनायालाय बारजो
मै दहायबो सेरिदों खोमा आं गिनानै थाङाखै बारियाव लेवारखौ
उम ए बेखौ मा होनदां मा लायामोन बियो? फैफानायालै
ने फैफानाय
उम बिदाजों
ए माबा मैयानो फैखांब्रा ओमफाय दिनि थांफिनबाय। थांफाफिनबाय सासेया फैदोंमोन बिदाया ओरै अफिसनि खामानि गावसिनि
अ
ओरै हाबलांबाय थांफाबाय गामियाव हाबलांनायखाय थांफाबाय बोरै मिन्थिया थाय सानैजों थांखादों जों दहाय बाजाराव मा नारेंखल
दिनै मा बाजार? अ समबार बाजार
समबार बाजार नारखल फिफांआबो आंहा लाबोबाय दाना लोगोनि गारियावसो हरफानांबाय जायगा थोयैनि
उम
ओमफाय बेहा आं गायनो आं गायनोसै ओ आं गायनोस सै होननानैहाय लांबाय। उम नारेंखल आंनो नेक्स्ट मान्डेआव बायना होफिनसै नो गावहा गाहायावनो थायग्रानो।
मा बायदि गाहायावनो थायग्रालै बिलाय?
सारि, पासपुत
फिसाजार फिफां फिथायाबो माबायदि जागोन गिदिर ना फिसा।
दस्रा जायगानि ब्रा दस्रा हाइब्रिद।
नों फैबासो दाउ लकेल मोनजासिगोनहाय नोंसिनाव।
उम दाउ दङ।
सबायजों, मानोथो गैया जानो दाउआलाय जोंहासो नै गैया दाउआनो।
ओ दाख्लैना ओमफ्राय मामोन होनबाय बेयो लान्जाय गोलावआ?
मोना।
जिबौ, माबाखौ होनदां। उम
गैया, बेखौलाय ओबाव मोनबावनांगौसै जोंनि खाथिनियाव हाबा? सानजानियाव।
ए
उन्दुग्रा रुमावनो
औ।
खोला सानजानियाव।
गिलु-बालु। बेनो मोनदां जोंनाव फैनायानो मोनदां।
नोंगौ खोमा।
बेनो जाखागोन।
बिसोर दंफैयोना दं
सोर?
ओरैना साहाना।
दंफैयोनदां सिरि ओंखारालायै जेरावबो नुवाखै आं।
उम।
आंहाबो स्कुल थांलाय-फैलाय
मानिबा एगजाम हैनाया मारै जाखोथाय गुवाहाटियाव?
जानो मिथिया खबर गैया बिब'आ फैदोंमोन मैया। दाख्लै फैदोंमोन खोमा ओमफ्राय मैया जोंनाव हाबफैनानै फुल फिफां माबा-माबि लांफैदों।
एडमिसन जानांसिगौना ओमफ्राय दा बिसिना।
दुइसिनना।
उम।
अबाव लानो अबाव लामारगोन बेबा?
सासेयाबो अपेनाव लाफिननो होनदोंमोन दा।
ए। मोजां फरायासै मोजां होआसै फरिखाफोरखौ गोदाव- सोराव। फेल जालाबायनानै दाना अपेनाव लाना अपेनाव लानायफ्रालाय मा दाम दंसै। ओम फराय गारनाय।
दाख्लै अबा
एगजामखौनो मोजाङै गोसो होनानै खनसे होबावबानो जायोमोन बियो। ओइस एस खौनो
खनथाम होखांबाय ना बे बाबायदां ओइ दासो लाफिनबावबाय अपेनावनो
उम। गोसोबायदि थानो मोनदावबायना फरायनो थिनग्रा गैला जोंफोरनि समावसो इदि समाव फरायनायखौल' साननाय जायोमोन फरायनायनिल' सिन्था खालामनाय जायोमोन बिसिना बिदि दायथ' माबा गैयाना‌। रायजानो मोनला गोसो बायदि खरसा बाजार खरसा खालामनाय जानाय बायदिसिना। गाव दायथ' लानाय बायदि जायोना। बिदियावनोथ' दा फरायनायखौ इम्परटेन्ट मोनलाब्रा।
दालाय अबावथो मा होनो जेबो होना।
उम जेनबा जों फोरनि बायदि नोंसोरनि बायदि जेनेबा फरायथारनांगौ होननानै बिदि दोनहरनाय इदि दि माबानाय इ दि नंलाना बिसिना जेनेबा गावनो दांनो मोनबाय गासिबो। से थाखा। सा खालामनो मोनबाय।
आजादि मोनबाय।
दे दे फरायद' फरायद' होननानै बुंग्रा गैला बा।
सिनता गैयालै मालाय बिसोरो।
उम। जियानो रानला जायगायानो आयै हाग्राया गोलाव गोलाव जाजोबबाय अखानि थाखायनो हालां लेवारजों माजों।
अखायानो मोनायावल' हायो ओरै।
न'आवनो थानो बाबाय आं।
ए अखायानो मोनायावल' हायो। ओरैनिफाय फुंआव।
सानसे सानसे हागासि नै मैयाबो दिनैबो आइयै दहाय बाजाराव थांनाया आइयै अखाजों सेस थिंख्लाब सिजाबोजोबनांदों आङो ।
उम।
सात था हमनायाबो खरा सालायथावा साथा हमबाबो जाखाया अखायानो द्राम द्राम द्राम हानाय बिसिबांबा।
अखा मोफ्लामनायजों सारन्थाइ गावनायाव मानसि बुथारदोंथ' थैदों। गसाइगावाव।
सारअन्थाया जोंनिथिंबो जागासिनो गलदुं गालदांनो मोनाबाथाय हरथौबाथाय दसथा एगार'थासोनिफ्राय। दाक्लि त' जों ओरै बिजनिनिफ्राय आलासि जानानै फैबा हराव जों सफैखांनायनि दसे उनावनो थाम थुम आयौ फिसा उन्दुलांजोब्बाय सानैबो आंहा गिनाया हामला इनभायटारखौबो बन्द खालामनो रोङा मानोबो फोरोङानो।
हस्टेलनिया दै लिक अन थायो सारअन्थाइ गावानो जा थाजों। अ होननानै थाबाय थायो।
फिसायानो बन्द खालामनाय जायाना हारसिं थानाय जायो आहा बांसिन।
गारजि थारलै मोफ्लामनाया मैया। सानसि थानानै दाख्लै सासे लोगो थांबाय। थांनानै। अखानायै फुङावनो। सारन्थाइजों मानसि। सिरिनाया खोन्थाहरबाय गावसिनि न खाथियाव। नेफालिमोन।
एकदम खामसालियाव गावफैनाय बायदि थाम मोनफैखादों दाग। थ' हराव गावनाया।
उम ओइ थैनाया बर'सोमोनदां।